हेल'
औ नोंथाङा फ्रि न'
औ औ फ्रि
औ ओ नोंथांजों माने दसे सम माने मोनसे आयदानि सायाव आङो माने सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा नोंथाङा माने फ्रि बा रायलायनोसै
औ दे दे रायज्लायनो हागोन मा आयदानि सायाव मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा
औ होमबा जोङो माने बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो जों आबै आबौमोनानो माने फालिबोबाय थाखानाय माने जोङो माने मागो मागो होननांसिगोन मागो दमासि बिनि बागै एसे नोंथांनि फ्राय माने सावरायनानै नोंथांजों सावरायलांना माने माने आं जा रोङै खिनिखौ नों नोंथांनिफ्राय मिथिना लानो लुुबैदों आरो आंबो जा आंनि हानायखिनिखौ नोंथांनिसिम फोरमायना होगोन आरो
औ औ गुबैयै मा औ
औ होनबा नोंथाङानो औ नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दे
औ गुबैयै मागो दमासि बुङोब्ला मानो थाखाय बुङो मानोना जोङो माग दाननि माग दानाव बे बे फोरबोखौ फालिनाय जायो।
औ औ।
बुंबाय दा दमासि जाहैबायना मागो दमासि दा बे दिन बे मागो दमासि खालि जोङो गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बादियै जेनेब्ला माखासे जाग्रा बुस्थु जायखौ जों माइरंजोंनो बानायो।
औ औ।
जेरै फिथा एन्थाव। फिथा मानि फिथानि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि दं आरो ना। फिथा एन्थ फिथा एनथाब जाबाय मोनसे।
औ।
ओमफ्राय फिथा हासुंबो दंङ आरो फिथा हासुं, फिथा एन्थाब आरो गोबां रोखोमनि बेनि अनगायैबो जेनेबा नारेंखलफोरनि लादु
औ।
सिबिंनि लाडु
औ।
बेफोरखौ जायो आरोना जोङो न'आवनो बानायनानै दा बेफोरखौ मारै बानाय नायो बुङोब्ला जेनेब्ला फिथा एन्थाबखौ बोरै बानायो? जोङो माइरंखौ एसे दैयाव सो सोमग्रोनानै दोनबाय जेनेबा दसे समनि थाखाय।
औ।
बेनि उनाव उवालाव देनानै बेखौ थावायावहाय एवनाय जायो आरोना एसे सिबिं नोंनि गोसो बादियै नोङो बा होनो हागोन। सिबिं बा नोङो नारेखलनिबो बानायनो हागोन।
औ।
दा नोंथाङा अबेखौ गोथावसिन मोनो नारेंखलनि एनथाब ना सिबिंनि एनथाब?
आंङोथ दा जोंनि आंङो जानाय हिसाबाव आंङो जोंहाथ मागो सफैबा जाखायो नालाय बिदिनो बिनि अनगायैबो बेलेग समावबो जानाय जायो सम खायफा खायफा सम लानानै। आं माने गोथाव मोनो होमबा आं बांसिनानो बे नालेंखरनिखौ जानानै माने गोथाव मोनो आरो।
औ औ नंगौ आंबो। दा बेयाव एसे गुरबो होदेरफानाय जायोना सिबिङाव बा नारेंखलावबो। एसे मानि टेस्ट फैनायनि थाखाय। आरो दङ जोंहा दैनि सिथाव थिंख्लि फिथा थाव फिथा फिथा एन्थाब हासुं फिथा, सिबिं लारु, थालिर फिथा, बख्ला फिथा आरो थाल फिथा। गोबां रोखोमनि उम्म दा बांसिनैथ ओरैनो गोरलैसिन बुङोब्ला बे फिथा एनथाबानो जाबाय।
औ।
दा नोंथाङा मा बुजि मा मोनथिगौ एसे आंनोबो फोरमायनानै होदो ना
औ औ औ जोङोथ' इदि मागो होनोबाथ' जोंहा बर'आव बुङोबाथ' थ' इदिनो मोननै मोनथाम फोरबो दं जेरै मागो दमासि दा नों जेरै बुंबाय मागो दमासि। सि उनाव बैसागु आरो खाथि खासा बेफोरखौ जों माने बर' गोदोनिफ्राय माने फालि जोङो बर' हिसाबै बेखौ माने गोदोनिफ्रायनो फालिबोखायो ओ गिबियावनो जों बै मा माने मागो होनोबा मागो दमासि जेनेबा जोङो फास्ट फार्स्टआवनो जों माने मागो दमासि मोनैनि सिगांनो जोंहा बैलागुर होनो जोंथि माने जायग लायै जायगा सोलाय नाम बुङो बैलागुर बेखौ जों औ औ औ ओ जों बेखौ औ औ बेखौ जों माने बानायग्रोनानै लानाय जायो बिदिनो ओ सप्तानै सप्ताथाम सिगां माने जों बैला गुर होननायखौ बानायनाय जायो आरो मागो सम सफैनोसैबाथाय। बिदिनो जोङो मागो सम सफैबाथाय जों माने बे बैलागुरखौ जों सोरांसि सोरांसा माने सोराङैनि माने सोराङैयावनो माने जों ओ इदिनो थाम बाजि सोयावनो जों सिखारनानै माने दुगैनानै बेखौ माने जोंनि गोदोनि बायदि नेमै हिसाबै जों माने बेखौ सावहैयो आरो बयबो नखरनि जमा बा गामिनि जमा जानानै माने जों सावो आरो बिनिनो ओ सावखांनायनि बेनिनो उनाव मोने सोरोंनाय लोगो लोगो जों माने नखरनि बा बिदिनो बिमा बिफा बा जोंनि बिदाफोर बिब'फोर बिसोरखौ माने आरो फंबाय बिनानाव मोना जोंनिफ्राय माने बोर लायो आरो जों गिदिरफोरनो नामा माने नेम होनानै बा मान होनानै जों माने बि सोरफ्राय बोर लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ बिनि उनावबो माने न'आव खुलुमखांनायनि उनाव बिदिनो मखां मान होखांनायनि उनाव माने जों सोरबा खायफा खायफा सुबुङा बिदिनो ओ गावसिनि खुरमाफोराव थांनानै बिदिनो खुलुमहैयो नेम होयो मानि हैयो अ माने बिदिनो खलुम हैयो आरो खायफा खायफाया आरो न'खर न'खर बयनिबो न'खराव हाबनानै माने बोर लाहैयो बा मान हैैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों बर' हिसाबै गोदोनिफ्राय जों बेखौनो माने फा फालिबोयो होननानै मिथिनाय जायो बेखायनो जों दा फालिलांबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि अनगायैबो जोंहा इदि मागो होनोबाथाय जोंहा दा नों जेरै बुंलां जों जोंहा फिथा दं फिथा देनानै जायो बेखौबो जोङो माने औ फिथाखौ जोंहा बि दिनो मागो जा मागोनि दुइ तारिख ना एक दुइ थारिखमोन नामाथाय नै थारिख बि निफ्राय जोंहा देनायखौ स्टार्ट से थारिखनिफ्राय जोंहा
औ मागोनि से थारिख आरो इंराजिनि जिब्रै नामा
औ औ
जिब्रै ना जिबायाव जानुवारिनि
औ औ बेहाय जोङो माने बयनिबो न'खर न'खर बेखौ देनायखौ नुखागोन आरो बर' गामियाव माने बिदिनो बयनिबो न'खर न'खर देनानै माने बिदिनो सोमना लाग्रोनांगौ नामाथाय बेनि उनाव देनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि न'खरनि बिदिनो बिमा बिदिनो मादै बिदि माने आयजो माहारिखौ देनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो खायफा खायफा बिदिनो गावसोरनि न'खरनि ओ हौवा माहारियाबो माने हौवासाफोराबो माने देना होनायखौ नुनो मोन नाय जायो आरो बांसिनानो हिनजाव माहारिखौ मावनायखौ नु नाय जायो बेनिफ्राय आरो बुङोबा जोंहा बिनि उनाव औ माबा बुंनो? औ नङा जेबो नङा बाफोर होनो नागिरदों नामा सानदोंमोन आं नोंखौ आ बेनि उनावहाय जोंहा
औ ओरैनोथ' माइरं गोरलैखौ देयो खोमा ना
औ औ माइरं गोरलै बिदिनो जोंहा माइ औ बिदिनो जा फिथा बानायनो थाखायबो माइरङा बेलेग बेलेग दङ औ सेर जों एन्थाब फिथा होनोमोन नामा बेखौ एनथाब फिथा बानायनो थाखाय जोङो माइब्रा लायो जायखौ जों न'आव गायनानै लाखायो बा बिदिनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै माने देनानै बेखौनो माने बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङा जेरै बुंलां द एगं फिथानि बुं बिदिनो जोंथिंबो एखे बिदिनो गोबां बिदिन्थाब्लाारु बेफोरबायदि नालें नखर फिथा गोबां फिथाखौ जोङो माने थिंख्लि फिथा बिदि माने जों माने बानायनाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा नेम हिसाबै बेखौ बानायनानै ओ बानायनानै माने जोंहा न'खर न'खर माने बयनिबो न'खराव जाहैनानैबा सोरखौबा बिदिनो गामि खाथि बा खुरम फोरखौ लेंहरनानै जों जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो औ जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा बेखौ गोदो गोदाय जोंहा आबै आबौनिफ्रायनो बेखौ फालिबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो आरो
आरो थंख्लि फिथा खौथ' ओरैनोबाबो जोङो सानफ्रामबो बानायनायखौ नुनो मोनोना बा बाजार इरिफोराव थिंख्लि फिथाखौथ' औ बोथोर गैयाबाबो बानायखायो जाखायो ओरैनो।
औ औ।
माखासे फिथाफोर जेरै दै सिथाव बेफोरखौसो जेनेब्ला ओ मागोनि समाव बानायनाय जायो बांसिनै बा मालाबाबो गोसो जाब बा बानायो आरो सोरहाबा सोरहाबा खिन्थु बांसिनै मागो दानाव बानायनाय जायो बेफोरखौ। खिन्थु थिंख्लि फिथा बुङोब्ला बे खौथ' दैलि जा बानायखायोआनो जों जेनेबा न'खर न'खर न'खर बानायाब्लाबो खायसे आइजो माहारि दंना थिं फिथा बानायनानै बेजोंनो रां खामायनानै गाव गावनि न'खर फोरखौ सालायो।
अ औ। औ औ नुनो मोनो बिदिनो जोंनि जायगाफोर
औ थिंग्लि फिथाजों गुगुनिजोंनि कम्बिनेसन ना बुहुत मोजां जायो माने गोथाव मोनो आरो। दा नोंथाङा माबादि मोनो?
औ।
थिंख्लि फिथा होनोबथ' आं नालेंखलजों गोबां रोखोमनि बानाय नालाय थिंख्लि फिथाखौ बिदि
औ।
बिनो सोर खायफाया सिबिंजों बाना औ खोनादों हेल' खोनादों ना?
औ औ खोनाबाय।
इसु जाया जानाया औ। माने बानायनायाबोथ' औ थिंख्लि फिथा बानायनाय खोनादों न'? हेल' माने थिंख्लि फिथा होनोबाथ' खोनाबाय? हेलौ औ थिंख्लि फिथा होनो
हेल'। औ औ खोनादों औ खोनादों हेल'।
खोनागासिनो दं।
औ औ नोंनाबो खोनादों एसे थाबथानाय फैयो माने आवासआ नोंना।
ओ नेटवर्कआलाय मोजाङानो मोजाङालाय।
औ औ थिंख्लि फिथा बुङोबा मा बुंनायमोन?
थिंख्लि फिथा बुङोबथ' जों गोबां रोखोमनि बानायो नालाय जोंहा थिंख्लि फिथाइखौ बिदिनो नालेंख रजों बानायो खायफाया इदिनो सिबिंजों बानायो बा खायफाया खायफाया इदिनो मेथाइ गुरजे होनो सिमा जों जायखौ खुसेरजों बानायो बे खौ जों माने बेजोंबो बानायो होननायखौ नुनो मोनो माने जा जों नुयो माने। ओ बिदिनो आङो माने गोथाव मोनो होनना नोंनि कम्बिनेसन होनोबा आं माने नालेंखलजोंखौ मोजांसिन मोनो आरो जानानै।
औ।
औ होनबा नोंथां? जोंनि बे सावरायलायनाया समबो जाबाय। ओमफ्राय आं नोंथांनिफ्राय गोबां मागोनि बागै मिथिना मोनबाय फिथाफोरनि नामनि बागैबो मि थिना मोनबाय होमबा जों बे सावरायलायनायखौ माने जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'निसै नामा नोंथां?
नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।